औ ना
औ औ जोंना एसे नेटवर्कनि इसु जादों नामा?
जानो हागौ
औ सम दङब्ला मोनसे आयदानि सायाव सावरायजागोन नामा?
जागोन हागोन
दे बिदिब्ला ओ जों दिनै सावरायनि जोंनि लाइमोनफोरा जेरै दिनैनि समाव सोलोंथाइ लानाय उनावबो माबोरै जायो ओ गावनि जिउआव जाफुंसार जानो हायाखिसै इनि सोमोन्दै सावरायनोसै नामा?
औ हागोन नोंथाङानो एसे फोरमायग्रोदो।
औ दानियाथ जोङो नुयो जे जोंनियाव साख्रिनि बा बेखारनि जेंनाया सानफ्रोमबो बांबोबाय दङ जोंनिया आसामावल' नोङा दिनै भारत हादोदावनो बिद बेखारनि जेंनाया एसेब्लाबो बांबाय दङ दा बेनि गुबै जाहोनखौ आं सानो जे जोङो केरियार काउन्सेलिंनि सायाव गोबां खम सम होदों एबा गथ'फोरखौ मोजां डाइरेक्सन जों होनो हायाखै होननानै आं सानो। जेरैहाय जोङो जे गथफोरखौ जेब्लायबो मोनसेल' बाथ्रा बुङो जे फरायनांगौ फरायनांगौ नंगौ फरायनाया फरायनानै जोङो सोलोंथाइ लानो नांगौ। नाथाय बे नङा दे फरायनायनि उनावहाय साख्रि मोनथारनांगौ बेखौबो जों बुंनो थाङा मानोना गोबां गथ'आ गावनि सिङाव टेलेन्ट लायो सोरबा मोजां मोसानो गोरों, सोरबा मोजां सल' खननो गोरों, सोरबा बायदिया मोजां खेला गेलेनो गोरों। दा जों बैफोरबायदिखौ उन्दैनिफ्रायनो गावनि गथ'आ बहाय इन्ट्रेस्ट दङ बेखौ उन्दैनिफ्रायनो बै लाइनाव हरखायोब्ला निस्सय फिउचाराव बियो गथ'आ बे फिल्डआवनो केरियारखौ बानायनो हागोन एबा बे फिल्डआवनो साक्सेसफुल जानो हागोन दा आं सानो जे बे नो जोंनि गोबां लाइमोनफोरा सोलोंथाइ लानायनि उनावबो ओ नांगौ बायदि साक्सेस जानो हाया एबा गाव लुबैनाय बायदि जानो हाया दा नों नोंथांजोआ मा बुंनो सानो बेनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन ना?
नोंगौ। जियान जाया सासे गथ'नि सोलोंथाइ लानाय आरो केरियार दानायनायनि सायाव बुंनो थायोब्ला माने बिनि न'खराव थानाय सुबुंफोर आरो खाथियाव थाना खाथि खालानि सुबुं फोर बेफोरनि सायावबो सोनारो आरो बेजों लोगोसे माने गावनि सायावबो सोनारो आरो।
बेै गथ'नि केरियार दानायनि गाहाय जेनोबा बे गथ'आ मा जानो लुबैदों मा मावनो सानदों बेयाव बेहा मायाव इन्ट्रेस दं बा गोसो गुदुं बियो मा खामानि खौ मावनानै मोजां मोनो बेखौ सिगांग्रो बिमा बिफाया न'खरनि सुबुंफ्रा मिथिग्रोना लानांगोन बेनि उनावसो बे फरायसाया नि फरायनो लुबैनायखौ नायनानै फरायसालियाव मुं थिसननांगोन अब्लासो बियो गावनि गोसोनि लुबैनाय खौ माने फरायनो हागोन आरो ना जुदि बिनि
न'खराव थानाय सुबुंफोरानो बिनि सोमोन्दै बुजिनो नाजाया आरो जेबो मिन थिनाय गैया बैयो न'खराव थानाय सुबुंफोरा जुदि माने बेफोरनि सोमोन्दैबो जेबो मिथिखाया अब्लाबो मोनसे जेंनाया नुजायो माने न'खरा जुदि गोरों गोरा न'खरब्ला बियो गावनि गथ' गथायखौ डाइरेक्ट कलि थोंजोङैनो बै गथ'नि जानो लुबैनाय बा मावनो लुबैनाय हाबाखौ नायनानै माने फरायसालिखौ सायख मुं थिसनो आरो ना।
औ औ थारैनो नोंगौ नोंगौ ओ नोंथां जे बुंनाय बाथ्राया सैथो।
औ बेबायदि माने जों न'खरनि औ।
देनाय नों बुंग्रोनाय। ओ दानि ओ नोंथांजे ओ बुंनाय बाथ्राखौ आं एसे मदद होदो। न'खरनि गोरों गोरा होननाया औ बे थारैनो सैथो बाथ्रा। जे जोंनि गोबां गामियारिनि बिमा बिफाफोरानो गोदोनि सम नालाय इसेबां बिजाबनि सायाव नलेज गैया दा जोंनिया सानो जे जोङो क्लास टेन पास जानायनि उावहाय ओ कलेज फरायथारनांगौ टुवेल्भ पास होननायनि उनावहाय ग्रेजुवेसन खालामनांग बि एस सि खालामनांगौ एम एस सि जियानो जा बे मोनसे जेनेरेल कर्स। खौ गारनानैबो जोंहा दानि समावथ' बिएद दङ। एम एड दङ एबा गुबुन गुबुन आयदायाव गुबुन गुबुन कर्सफोर दङ जेरै निटनि बाथ्रा बुं एबा ए पि सि इउ पि सि कर्चनि बाथ्रा बुं दा जोङो जोंनि गथ'फोरनो उन्दैनिफ्रायनो बेफोर नि सोमोन्दै इसे इसे आइडिया होनो हायोब्ला आं सानो जे बिसोरो बै फिलदखौ बुजि मोनगोन आरो बिनि सायाव बिस राव खामानि मावहोगोन दा जोंनि गामियारियाव गोलैसोना थानाय जों बे पेरेन्सफोराथ' बिनि सोमोन्दै जेबो गियान गैया नालाय जोंखौ बेनि सोमोन्दै फोरमायनोबो रोङा जायनि थाखाय सासे गथ' बा बैफोरबायदि कर्सखौ गोबां उननि स उनहालागैसो मिथियो जे बेब-बेब-बेफोरबायदिबो कर्स दं बेबायदि जानो हायो जायनि थाखाय माखासे रोंगौथि गोनां गथ'फोराबो गावनि इन्टारेस्टखौ खोमाना लानो गोनां जायो आरो दा एसे आं नोंफ्राय मिथिनो औ दे बुंनाय
औ जोंनि जेनेबा न'खरजों लोगोसे आरो बिनि ओ न'खरारि माखासे बिदा फंबाय बा बिथैफोर बिमायंफोर बैफोरनि न'खरफोरावबो थायोब्ला माने बैफोरनिफ्रायबो नुनानै गोसोआ मोनसे थुलुंगा जायो अ जोंना आदाया सासे डक्टर आंबो डक्टर जागोन आदाया इदि मावो गोरलैयैनो बियो गावनि जिउखौ खुंनो हायो बेबायदि मावनानै बेफोरखौ माने आजावनानै लानो हागोन आरो बे फोरबो जोंनि थाखाय जोबोर गोनां आरो बेजों लोगोसे गामिनि ओनसोलनि सुबुंफोरखौ
नुयोब्लासो जों
थुलुंगानाय मोनगोन थुलुंगा औ बिनि सायाव फान मोन
औ बे बेफोरो माने जोंनि थाखाय जोबोर गोनां बेजों लोगोसे स्कुल कलेज बा फरायसालिफ्रावबो माने बेफोरनि बागै सम सम गेजेर गेजेर खेरियार काउन्सिलिं होनोना नोंथाङा माने जिउ दानायनि मोनसे सावरायनाय बे हाबाफारिफोरखौ गेजेर गेजेर फरायसाफोरा मोनखावनांगोन माने गुबुन ओनसोलनिफ्राय फैनानै जुदि गोरों सुबुंफोरा खोन्थानानै होयोब्लासो जों मोनथिगोन जे अ बेबायदि एगजाम होयोबोला निटफोर बिगियान आयदा फरायनानै निट आनजाद होनानै उथिसार जायोब्ला जोङो सरखारनिफ्राय होनाय फरायसालियावहाय रां नाङा लासे जोङो फरायनानै फोजोबनानै फैयोब्ला जों सासे डक्टर जानो हागोन गोन बेखौ जों मिथि आरो ओरैजाय दङ जोंहा बेनिनो बिगियान आयदाजोंनो फरायबावनानै जुदि जों जे डाबल इ एक्जाम फै होनानै जुदि उथ्रिसार जायो अब्ला जों सासे इन्जिनियारखौहाय जा जानो हागोन बेफोरबायदि बाथ्राखौ फिनो हागोन आरो बेजों लोगोसे दंबावो गोबांनो माने जोंहा फालांगि आयदाबो दङ फरायसालियाव फरायनानै जों मोनो आरो बेजों लोगोसे दंबावो जोंहा ओरैजाय जोंनि समाजारि बिजोङावहाय खान्थि राजखान्थि
औ थारै।
आयेन बेफोरबायदि आयदाखौ लानानै जों फरायनानै मोनसे मोनसे माने बोखावनाय बोखावफ्लेनाय आयदायाव फरायनानै सासे जाफुंसार गावनि जिउनि थांखिखौहाय मोनहैनो हागोन आरो बेनिखायनो माने जोंनो माने गिदिरसिन जोंनिफ्राय बैसोआव देरसिन सुबुंफोरनिफ्राय जायफोरा सिगांग्रो जोंनिफ्राय मोनग्रोनाय बेफोरनि सोमोन्दै गियान गोनांखा बैफोरबायदि सुबुंनि फ्राय जोङो मा बैफोर गियानखौ मोननांगोन आरो अब्लासो जों माने थाब नो बेफोरखौ जों सायख'नानै जोंनि जिउआवहाय लानो हागोन माने जों जाफुंसार बैफोरबायदि लामाखौ होसोनो हागोन
थारैनो गनायथाव नोंथांनि बुं बुंनायाव ओ फंफ्रोमबो राव आ थिगोनां ओ नोंगौ जोङो जेब्लासिम गुबुननिफ्राय गियान मोना बोसोन मोना जों बेखौ सानस'नो हाया जायो। मानोना सासे उन्दै गथ'आथ' जेबो मिथिया नालाय बे मा जागोन बबेखिजां जागोन
नोंगौ।
जेरै जोंनियाव उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ नायोब्ला जों नुनो मोनो जो जोबोद मोजां खेला गेलेगिरि बा जोबोद मोजां सावखुनगिरि बा जोबोद मोजां सावगारि आखिगिरि देरनानै जोङो सुबिदा मोना जायो दा बैफोर सुबिदा मोननि थाखायनो सासे रोंगौथि गोनां गथ'आबो गावनि रोंगौथिखौ खोमा लानो गोनां जायो आरो बे जोंनि नैल' सम नङा बे जोंनि ओनसोलाव एबा जोंनि हादोराव गोदोनि फ्रायानो जाबोबाय दं बेबायदि जाथाया जायनि थाखाय दिनैसिमबो जोंनि गेजेराव एबा जोंनि हारियाव साननो हानाय गोरों गोराफोर दङ आरो आं बेखौ सानो
उम
बेनिफ्राय ओ जोङो नैखोब खालामनो हायो। जेनेबा
बेखौ मा होननानै बुंगोन ओ जों जेरैजाय नुयो ओ माबाफोराव गुबुन हादरफोराव उन्दैनिफ्रायनो गथ'फोरखौ बिसोरो गासैबो फिल्डआव नागारनानै होयो जेरै गेलेनाय मोसानाय सल' खननाय बिनि उनावसो बिसोरो गथ'आ बहा इन्ट्रेस्ट दं। बेखौसो बिनि उनाव बिसोरो सेलेक्ट खालामगोन दा जोंनिया मा खालामो उन्दैनिफ्रायनो गथ'फोरखौ बाहेरायाव थांनो होआ न' सिङाव सोनानै दोनो एबा बहाबा गेलेहैबा आखाइ आथिं बायगोन नामा दुखु मोनगोन नामा। बायदि मा हेंथा होनानै दोनो आरो जायनि थाखाय गथ'फोराबो गावसोर साहस मोना जायो। दा बेबायदि सोलिबाय थानायखौ जों नुबोदों एसे फोरमायनाबावनाय खोनथादों आंनो
औ माने बे फरायसानि बा बे उन्दै गथ'सानि मावनो लुबैनाय मोजां मोननायखौहाय नायनानै जोङो सासे गथ'खौ मोसानाय गान खननाय बिनि गारांखौ लानानै खेला गेलेनाय खेला दुलायावबो आजिखालि सासे माने जाफुंसार गेलेगिरि जायोब्ला नोंहा गावनि जिउखौ बेजोंनो दैदेनलांनोबो हायो। गोबां दं खेलायाव माने आलादा आलादा राननायखागोन आरो खारनाय दं बक्सिं होनो जायखौ बुलायनाय ओरैजाय गोबां बिनि वाइभ थ्रु माने गिलिर थिखोनानै खुबैहरनाय आरो जेबलिं दं काबादि दं भलिबल दं क्रिकेट दं माने बैफोरावबो माने एकदमारे बोफ्लेेजोबनाय जोंनि समाजाव बैफोरफोरखौ ब फेनायखौहाय फिसा फिसा बोहैनानै जों माने बेखौनो मोनसे सायख'नानै लानानै जिउनि थांखिखौ होसोनो हायो माने
ओ होनोमबाथ' नोंथांजो जोंनियाथ' समाबो जाबोबायमोन नालाय उनाव सावरायनोसै नामा बारमनानै ना एसे मोजां आयदा ज